हेलौ हेलौ नोंथां।
हेलौ अ औ खोनादों नोंथां।
अ आं नोंथांजों दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन सावरायजागोन दा?
औ जागोन नोंथां।
बिदिब्ला। दैज्लां दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्लाथ'। जोंना गायनाय फुनायखौनो होनना बुङो ओ आबादारिफोरनि थाखाय। ओ बेनि सायाव नोंथाङा। एसे मिथियोबा एसे गुसुङै। फोरमायना होदो आंनो आंनो।
ओ दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ जों दा ओ फैगासिनोआनो दं बा जाबायानो दं। सोलिगासिनो दं दैज्लां बो बोथोरावथ' जों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जों आबादखौ गायनाय जायो। बुंनो थाङोब्ला ओ मेसें आरो दैज्लां बोथोरनि गेजेराव गोबां फाराग दं। मानो होननानै बुङोब्ला दैज्लां बो बोथोराव माइ आबादखौ जों बां सिन मावनाय नुनो मोनो। आरो दाब दाब जाय गायाव जों बेल-बेलेग बेलेग बा आबाद माव मावो मानो होनो ब्ला हाजोआारि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला गम आरो जुखांनि आरो साहा बिलाइनि आबाद मावो। आरो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबाद मावो। आरो हायेन ओनसो हेलौ जोङो अखल आबादनि आरो ओ बायदि बायदि मैगं थाइगं मावनाय जायो। जेरै बुंनो थाङो ब्ला दा सोलिबाय थानाय दाथ जोगोनार मोनो बायदि बायदि रोखोमनि मोनो फि थाइ सामथाइ बायदि बायदि आरो जों दैज्लां बोथोराव कल माइनि आबादखौल बुंजाया आरोना। बायदिसिना बुंनो थाङोब्ला जों थास'नि आबाद मावो। खायसे थालिरनि आबाद मावो। बायदि बायदि रोखोमनि आबाद दङ आरो। ओ थ आं दैज्लां बोथोरनि बागै बुंनो सानबाय मानो होनोब्ला जोंहा माइ आबादखौनो जों मावो नालाय माइ आबाद खौ माबोरै मावो? नानै बुङोब्ला ओ जोङो फासआव ओमफायो ओ मेसें बोसोराव जि दोननाय बे दोननाय माय-माबाखौ जोङो माइलि होननानै बुंनाय जायो। बे माइलिखौ जोङो फार्स्टआवहायो ओ मोजाङै बा ओ मोजां बासिनानै दोननाय जायो। बेखौ जोङो मोजां बासि ओ गो ग्गोखौ ओ गोग्गो खौ दोननायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै जावनानै बा मोजाङै बासिनानै जोङो बेखौ सोमनाय जायो। ओ सोम सोख सो सोमनायनि उनावहायो ओ जोङो बेखौ सोरबा हायो बाल्थिं बा खान्था बायदि बायदि रोखोम आइजेेङाव सोमनाय जायो। बा खायसेया दैमा फोराव सोमनाय जायो बा माखासेया फुख्रि थानायफोरा फुख्रियाव सोमनाय जायो। ओ बिबथ बिनि उनावहायो ओ सानसे बा साननै सानथाम सोरबा साननै बा सानसे इदि दोनो आरो। सोमनानै दोननायनि उनाव ओ बोखांनानै ओ बिखौ सोरबाहायो थास बिलाइदो खोबो। सोरबाहाय थालिर बिलाइदो खोबो सोरबाहाय बस थादो खोमनानै दोननाय जायो आरो। सानसेबा साननै दोनोआरो। गाजा होनायनि थाखाय ओ थ बेनि उनावहायो जों बेखौ ओ जायबायदियाव खोथिया महरै जों फोनाय जायो बे जायगाबा जों बिहा हायावहाय जोङो बेखौ मोजाङै एवग्लिनानै मोनहोनानै ला ग्रोनांगौ ओ थ' बिनि उनाव फायो जोङो बेखौ ओ मोजाङै सारनां सारनांगौ बा जों एसे गेसेङै सारनांगौ जाहाथे ओ खोथिया जोंनिया ओ मोजाङै जानायनि आरो। औ थ' बिनि उनाव बेवहाय जोङो माइ माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला जोंथ' मोस बो मिथिखायो माइखौ जों माबायदि गायो। बा जों आबादखौ मा बायदि मावो ओ आथिखालावथ' जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालनि मुगायाव बायदि बायदि रोखोमनि दोरोङारि ओ ओंखारबाय। ओ मानो होनोब्ला जों ओ गोदोनि समावथ' मोसौदो हालिहेवोमोन दानि जुगावथ' जों टेक दो हालेवहोनाय नुबोबाय बा जाबोबो सोलिगासिनो नि दङ। आरो दानि ओ जुगावहाय जोङो गायनाय गायनाय फुनायफोराबोथ' ओ दानि जुगावहाय मि सिन ओंखारबाय। गोदोनि दिनावथ' जों मानसियानो गायोमोन बा दाबो गायो आरो मान सियानो खिनथु ओ जों हालिलिउ हालिखौ ओ एवो दानिया टेक ट्रेक्टरदों ट्रेक्टरदों एवखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनगोना मोनाखै नायनानै जों मै होनाय जायो बा गोदोनि दिनावहाय जोङो बिखौ हालिखौ एवग्लिनानै दोनोमोन आरो एवग्लिनानै। खारायनानै दोननाय जायोमोन आरो। गोदोनि दिनाव ओमफ्राय दानि दिनावथ' खारायो सान साननै सान साम इदियावनो दानि दिनाव माइ नाय जायो आरो थ' ओ दा दानि दिनावथ' जोङो दैज्लां बोथोराव माइखौ माबायदि गायो होननानै बुङोब्ला जों फार्स्टआवहायो हालिखौ एवग्रोनांगोन एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोनगोन ना मोना खै हाया हा ग्रा दंना गैया बेखौ मोजाङै ओ नाय नायनांगोन आरो नायनायनि उनावहाय जोङो ओ बा बिखौ ओ आलि थेनाय होननानै बुङो। आलिखौ मानो थेयो होनना होननानै बुङोब्ला जाहाथे जोंनि आबादा मोजांङै मोजांङै दै थानानै जोंनि आबादा गोग्गोबा जोङो आबाद खौ मोजां जा मोनथों इदि होननानै जोङो मा होनो आलिखौ खोनाय जायो बा जोङो आलि होनाय जायो आरो ओ बिनि उनावहायो आलि होखांनानै जोङो माइ गा माइखौ मारै गायो होनब्ला जों खोथियाखौ फासआव फुग्रोना लानांगौ बा दाब दाब जायगायाव खोथियाखौ ओ हौवासाफोरा फुयो। बा हिन्जावसाफोरा फुयो। खायसे खायसे जायगायाव ओ आरो खोथिया फुनाय फुनानै इदि उनावहाय जोङो माइखौ गायनाय जायो। बा गायखा गायनायनि उनावहाय जोङो बे खौ बा सि सि ओ स्नि सा स्नि मानबा नै ओ दाइन मान इनि-इनि उनाव सोरबा सोरबा बिस्निनि थायो बबि माइआ बा माइ लानानै माइ थायो। बा माइ लानानै ओ बेलेक बेलेक जायो सिजेना हायो ओ बिनि उनाव जों बिखौ जेथिया मेसें आं दैज्लां बोथोरनिखौ ओ बुंबाय बा मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला ओ जों मेसें बोथोराव थ' बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं मोनो मानो होनोब ब्ला जों मेसें बोथोराव थ' बयबो मिथियो लाइ लाफानि सिजेन होननानै बा जों लाइ लाफा जानानै जोबोद मोजां मोनो बा जानो मोजां मोनो जोङो। अ त बिनि उनावहाय जोङो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोजां बोथोरानो जाहैखायो। ओ गोजां बोथोरावथ'। जोङो थानोबो जोबोद मोजां जायो। ओ मेसें बोथोराव ओ माइनि माइ जों जेथिया गायना दोननाय बे माइखौ जोङो हाहैयो आरो। थ' नोंथाङा ओ एसे बुंनो हागोन नामा? बिनि बागै।
आङो जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै ओ दैज्लां बोथोर होनना बुङोब्ला थ' जोंनि ओ जोंनि बे आसामाव माइ आबाद। खौनो माइ आबादखौनो मावनाय जायो गुदिसिन होननानै दैज्लाङाव मावनाय जायो। बे माइ आबादखौ माबायदि मावो आरो बेसेबां रोखोमनि माइ आबाद मावो बेनि बागै आं एसे गुसुङै बुंलांसै नोंथांसिम। जेराव दा। बे आबाद माइआ गोबां रोखोम थायो बिदि माइब्राबो थायो फोलसाबो थायो थायो बायदिसिना मुंनि ओ माइ आबाद मावनाय जायो बेखौ खोन्दो खोन्दोयै गायनाय जायो। माने बेखौ आं मिथ थिनाय बायदियै नोंथांनि सेराव बुंनो सानदों आङो खोथियाखौ माबायदि फुयो माइखौ मा गायो मा बादि गायो बेनि बागै आं एसे आंनि ओ मोन थिनाय बागै बुंनोसै खोथिया खौ जों फोनो गोनांब्ला आगो आगोला आगोल बोसोराव लाखिनाय बायदिसिना मा होनो बेखौ बिधान गोग्गो बिधान जायखौ जोङो होनो गोग्गो बेखौ थिनानै दोनो जेब्ला जोङो दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला जोङो बे माइज्लिखौ ओ बे माइदिलिखौ बस्था एबा बायदिसिन ना दो दैयाव सोमनानै सानथाम दोननाय जायो साननैबा सानथाम दोननाय जायो औ बेनि बेनि उनाव बेखौ जोङो सानथामनि उनाव बोखांनानै ओ हा हायाव माने ओ लख'बनानै बिखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों खोबनानै सानसे दोनो बेनि सानसे नि उनाव ओ जि जायगायाव जोङो बे खोथियाखौ फोगोन बे जायगायाव जोङो हाब्रु खालामनांगोन। हाल एवनानै हाब्रु खालामनानै औ बे हाब्रुआ जेब्ला गोदोलांगोन सिङाव एसे गोदोबा बेखौ जोङो माइखौ बे थिना दोननाय माइखौ जोङो सारनाय जायो। सारनाय जानानै जेब्ला जोङो बे सारनाय जाखांनायनि उनाव जेब्ला रज'गोन रज'ब्ला जेबोला जोङो बेखौ नै जिबा बा थामजि दिननि उनाव जोङो बे बे माबाखौ माइनि बि खोथा खोथियाखौ जोङो गायनो हा थानाय महराव मोननो हायो आरो बिदि बेनिफ्राय जोङो बेखौ गायनो थाखाय माइ ओ दुब्लियाव जोंनिया दै थानांगोन दैया गोबां रोखोम थानांगोन एसे नांगौ बायदि दिनो बेनिफ्राय हाब्रु जानांगोन बेयाव बेखौ गायनो थाखाय बे हाब्रुआव जोङो बेखौ फुनानै गायनो हायो अ बिद बिदिनो जोङो दै गैयाब्ला बेखौ गायनो हानाय नङा खो गायनो थाखाय जोंनो गोबां दैनि गोनांथि जाना फैयो। बेजों लोगोसे जों बोथोरजोंबो बोथोरजोंबो सुलायनो गोनां जायो दानि मुगायावथ' गोबां बोथोर बोथोरफोरा अखोखौनो मोननो मोना दैज्लां बोथोराव हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनागासिनो दं
खोनादों ना एसे दावराव जादों नोंथां।
होनोब्ला आं जिथि जि जायगायाव थायो नोंथां बेयाव माने एनिटाइम माने गारि मथरनि दावरावा बांसिन आरो मा खालामनो आं गोजानाव थांनो हाया नालाय
औ नोंथां दे जोंनिया बिदिब्ला समाबो जाना फैबाय नोंथाङा कलखौ दानहरदों
औ दे नोंथां जाबाय होनोमबा जोंनिया